आं हेल'
औ।
औ नोंथाङा आङो मोनाबिलि समनि। औ खोनादों ओं खोनादों
औ।
मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोन बिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन न
औ बिब्दिब्ला आङो जोंनि। मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिफां लाइफां बिबार। फोरनि बागै एसे सावरायनो जोङो बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' जोंनि साखाथियावनो थानाय जेरै जोङो ओ गामि ओनसोलफोराव थानाय न'आव थानाय आरो। अरनबारि हाग्रायाव थानाय बेफोर गासिबो बिफांफोरानो गुबुन गुबुन रोखोम। रोखोमनि जायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
औ जेरै जोङो। खायसे बिफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे बोसोरावनो खेबनै गाहाम बिलाइ सिरिनाय नुनो मोनो। माबेबा बिफांखौ जोङो बोसो ओ अराय अरायसोमखौ नुनो मोनो मानोना बिलाइ सिरियै बेबायदिनो फायफाया बोसोर। ब सोरोरां खेबसे सिरियो बेफोरबायदि आरो।
औ।
दा जोङो बिफाङा जोंनो बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि। ओ मदद होयो जेरै जोङो हां लानायावबो बाहायो जेरै जोङो। अक्सिजेन गेसखौ बाहायो बेबायदिनो जोंनो बिफाङा साया होयो। ओ बिब्दिनो फिथाइ होयो बिबार होयो बेफोर माखासे जोङो। बिफांनिफ्रायनो माखासे मोननो हायो जेरै जोङो बिबारफोरखौ। खौ जोङो फुजा आरि होनायफोरावबो बाहायनाय जायो माखासे। माला सुनाय बा बिबारनि बेफार फालांगि खालामामनानैबो जोङो। जिउ खुंनो हायो बिबदिनो जोङो फिथाइ सामथायफोर फोराबो जोंनि देहायाव माखासे भिटामिननिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि मदद होनाय। खौ नुनो मोनो आरो बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनाय खौ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा बिफांफोर साखाथि फाखाथियाव दङ? आरो माबायदियै हेफाजाब होदों बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ दा बिफां लाइफां ओ होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि बिफां दङ नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ औ बिनि गेजेराव जोंनि साखाथियावनो मोननाय मा होनो बे ओ जोङो मा जोंनि गामि ओनसोलाव माने बांसिन थायो आरो बेफोर जेरै औवा बिफां। गय दंफां बिदिनो बायदिसिना जोंनि मा गाम्बारि खोदोम
औ औ।
बिदिनो सिगुन दंफां औ बेफोरखौ ओ जोङो मा नुनो मोनो आरो। ओ बेनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गय दंफां नालेंखर दंफां ओ बे बेनिफ्राय जोङो मा गोबां ओ फिथाइ फाननानै जोङो मा रां आरजिनो हायो ओ जोंहा गय दंफां बा गय बागान बा नानै लानो हायोबा जों बेनिफ्राय मा ओ बे फिथाइफोरखौ फाननानै जोङो मा ओ मोनसे ओ जिउ खुंनायनि राहा मोनो आरो नङा नोंथां
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ
नोंथां हेल' औ औ दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गय दंफांनिफ्राय बेबायदिनो जोङो मा उम गय फिथाइखौ फाननानैथ' जोङो रां आरजिनो हायो बा मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो मा आ बेनि आ दंफां जिथु बे दंफांखौ जोङो दानफायनानैबो जोङो मा गोबां जोङो अ न'नि खुन्थाफोरखौबो जों बाहायनो मोनो बा बेहाय जोङो काट पिन्सि जि बाना बाहायो बेनि गेजेरावबो जोङो बे गय दं अफाखौबो जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोंना मा गय दंफां होनोब्ला बेनि बिलाइफोराबो जोंनि मोनसे मा बेरा बा दुखुनाफोरा जोंनि मोनसे बेरानि थाखाय मोनसे मोजां आरो बेफोरखौ जोङो होथनानै दोननो हायो बिलाइफोरखौ बेनिफ्राय जोंहा औवा दंफां होनोब्ला जोङो औवा दंफाङाव जोंनो गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो गिबियावनो जोङो औवा दंफांखौ बुङोब्लाथाय जोङो मा औवाजों जोङो मा ओ गोबां आगजुफोरफोरखौ बानायनाय जों नु नो मोनो आरो नङा हबा नोंथां बेफोरनि गेजेराव औ ओ बेफोरनि गेजेराव ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो मा जेखाइ खबाइ सेन खखा ओ बिदिनो खादा दाला सान्द्रै बेफोर गासैखौबो जोङो मा औवाजोंनो जोङो मा बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा खोनादों ना? औ दा बेनिफ्राय जोंहा मा औवाजोंनो औ औ औवाजोंनो जोङो मा गोदो गोदायथ' जों बांसिनानो माने दा दाबो जोङो माने बांसिनानो जों मा औवाजोंनो मा न' लुनानै थानो हाया थायो आरो नङा होमबा नोंथां औ जोंनो न' लुनो थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ जेरै बेखौ मा खुन्था महर रै जोङो मोननो हायो लोगोसेनो जो बेरा महरैबो होनाय जायो बे लोगोसे जेन जोङो बेहाय मा बे खुन्थायाव माने बेराखौ खानो थाखायबो जोङो आरं महरैबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो बे औवाखौनो जोङो मा दानफायनानै मा खालामनाय जायो बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइ हानायावबो दान्दा बाहायनाय जायो लोगोसेनो जोङो जि लामनोबो ज जोङो मा दान्दा महरै जोङो बाहायनायखौ जोङो मोनो आरो बाहायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना हेलौ आ हेलौ औ दा बेबायदियैनो जोंनि औवाया जोंनि मोनसे मोजां खामानियावबो जों मा बाहायनो हायो जेरै बेखौ मा लेखा बिलाइ बाहायनायावबो जोङो मा लेखा बिलाइ दिहुनायावबो ज जोङो बेखौ मा बाहायनायखो जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेलौ लोगोसेनो जोंना आरो गोबां बिफां लाइफां दं ओ बेफोरनो बेफोर